अ नोंथां मा खालामदों?
आंङो दायो ओरैनो दङ नोंथां।
अ खबरा मोजाङैनो दंना नोंथां?
औ मोजाङानो नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रि दं नामा?
औ फ्रियावनो दङ नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रियाव दंब्ला आं नोंथांजों ओ फंनैसो ओरैनो मोनसे टपिक लानानै रायज्लायनो होननानैसो हर हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां रायज्लायनो हागोन दे।
अ बिदिेब्ला जोंङो अनलाइन क्लास आरो अफलाइन क्लासनि एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
औ अनलाइन क्लास आरो अफलाइन क्लास होनबाथाय जोंङो अनलाइन क्लास आ ओ माबायदि ओ मुलाम्फा आरो अफलाइन क्लासआ माबायदि मुलाम्फा बेनि बागै एसे नोंथाङा जा मिथिगौ बेखौ एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
ओ जागोन नोंथां अफलाइन क्लास आरो अनलाइन क्लास ना अफलाइन क्लास होननानै बुङोबाथ' जोंङो फरायसालियाव थानानै जोंङो मास्टारफोरनिफ्राय मोननाय गियान बेफोरखौ जोंङो लानानै फैनो हायो नङा होमबा? आरो अनलाइन होननानै बुङोबाथ' जोंङो मासथारजों लिं थानानै जोंङो मबाइलजोंनो कन्टेक्ट जानानैहाय बेखौ अनलाइन क्लास लानो हायो आरोना जेरै बेनि अनगायै जों इउटुब फोराव जोंङो जायखौ जोंङो ओ क्लास टिकेट हिसाबनानै जोंङो मोननो थाङा बेखौहाय जोंङो अनलाइनफोरनि गेजेरजों बेखौ मोननो हायो आरोना बेनि गेजेरजोंसो सोलोंनानै एगजामफोरखौ होनो हायो बिनि अनगायै जोंङो जुदि ओ गामि ओनसोलाव जुदि नायोबा सासे फरायसा माने उन्दैनिफ्राय फरायबोनानै जुदि
उम।
स्कुलफ्रावबो सिगां ज' सिगां स्कुलाव हाबग्रोयो नङा होमबा? फरायसालि गुदि फरायसालियाव जों सोलोंग्रोनांगौ जायो अब्ला जोंङो मास्टारफोरनि सिगां गियानखौ लाग्रोनो जायो आरोना। जुदि गिदिर जानानै जुदि डाइरेक्ट जोंथ' लानो हाया जाहैबाय जोंङो सिगां अफलाइन क्लासखौ जों लाग्रोनांगौ जायो आरोना मास्टार फोरनि गियान एबा माबोरै खालामनांगौ माबोरै खालामनाङा फोरोंगिरि फोरोंनिखौ जों स सोलोंनानै लाग्रोनांगौ जायो जेरै स्कुलाव थांनानै जोंङो बायदि बायदि जेरै क्लास अवान एल केजि इउ केजि निफ्राय स्टार्ट खालामनानै एबा
औ।
नारसारिफोरनिफ्राय जोंङो बेफोरखौ स्टारि माबा स्टार्ट खालामनानैहाय जोंङो सोलोंनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बिनि उनावहाय क्लास देरै देरैनो जेब्ला क्लास टेन पास जायो अब्ला जोंङो बिनि उनावहाय मा ओ सेस मोनो आरोना ओ
उम।
सेक हायार सेकेण्डारि अब्ला बेयावहाय जोङो मा ओ बेयावहायबो जोङो अनलाइन क्लास लानो हायो आरोना नाथाय नाइन टेन बेफोरबायदि क्लास फिसासोआव जों लानो हायो। नाथाय जोंनि लागैथ' ओ ओइ सेस फोरनिफ्रायसो जोंनि स्टारटिंआव जोंनि थाखाय मोजां जायो नङा होम बा थिग बेफोरबादिनो बिदि जोङो मा ओ खालामनायजों लोगोसे जोङो अनलाइन क्लासखौ बै टाइमाव लाहैनाय जायो आरोना। बिनि उनावबो जुदि डिग्रिफोर फरायोब्ला बेफोरबायदि बिजोंनो लोगोसे बायदि रोखोमनि कर्सफोर दानि समाव जों ओंखारबाय आरो जाहैबाय आरोना। जेरै पलिटेकनिकफोर ओंखारबाय आइ टि आइ फोर ओंखारबाय आरो ना गुबुन गुबुन कर्स् ओंखारबाय बिनि उनाव जुदि बेखौ जोङो अनलाइन क्लासफोरनि गेजेरजों लानो हायो आरोना।
औ।
आरो बेजों लोगोसे जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो गोबां गियानखौ जों मोननो हायो आरोना। जायखौ जों मास्टार फदों मोना जायखौ जोङो ओ फोरोंगुरुफोरबा फोरोंगिरिफोरनिबा जों मोना अब्ला बे जोङो ए आइ थ' दानि समाव ओंखारबाय नङा होमबा।
औ।
जायखौ जोङो ओ खुगा बुंनायजों लोगोसे मा गासिबो माने फोजोबो टाइप खालामनांगौ आरोना बुंनाय लोगो लोगोआव फैयो आरो जाय खौ जों मोनाखै अब्ला जोंखौ ए आइ नि गेजेरजों मोननो हासै आरोना। थिग बेबायदिनो खालामो जोंनो मिथिया आरो ओ आरो बेजों लोगोसे जोङो बेनिफ्राय नांगौखिनि बुस्थुफोरखौ बुथुमनो हासै जायखौ जों लेखायाव होजोबनायाव जों ए आइ फोरनि गेजेरजों कुइसन होनानै जोङो मोनफुंनो हासै आरोना। ओ बेजों लोगोसे बिदि जोङो ओ जायखौ जोङो स्कुलाव सोंनो मोनाखै अब्ला जोङो क्लास टेननानै जोङो अनलाइनफोरनि गेजेरजों जो सों नों गोनो हायो‌। आरो अनलाइनाव जोंनि गोबां खामानि होयो आरोना आरो नोंथाङा फंनैसो अनलाइननि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
अ हागोनथ' औ ओहो अनलाइन क्लास ओ अनलाइन क्लास होनबाथाय ओ अनलाइन क्लासा अनलाइन क्लासाबो जोबोद मोजां ओ जायफोरा ओ स्कुलफोराव थांनो हाया। कलेजफोराव थांनो हाया। बिसोरबायदि मानसिफोरनि थाखाय ओ मोजां जायो आरो अनलाइन क्लासआ।
औ।
आरो अफलाइन अफलाइन क्लासाबबो जोबोद मोजां जायो जाय कुइसनखौ थ ओ जाय कुइसनखौ बुजिस्लाबा बेखौ अफलाइना अनलाइन क्लासाव ओ मास्टारफोरनाव सोंफिन्नानै लानो हायो आरो। ओ आरो अनलाइन क्लासाव ओ जा बुजायबाय बेखौ आरो सोंफिननोबो हाला ओ थांबायानो। बिराद मोजां गोसो होनानै नायखानांगौ जायो अनलाइन क्लासाव।
औ।
आरो बेबायदिनो अनलाइन क्लासा बुंनो थाङोब्लाथाय बांसिनै बै कर'ना भाइरासनि लकडाउननिफ्राय बांसिनै सोलिबोनाय जादों आरो अनलायन क्लासआ
औ।
उन्दै उन्दैफोर मानि ओ बेखौ बाहायनो गोनां जाबोदोंमोन आरो। जायनि जाउनाव कर'ना भाइरासनि जाउनाव ओ फरायसालियाव ओ खाथि खाथि जिरायनो हायै बेफोरबायदि ओ बेराम आजार ओ बास्लायजानो गिनानै ओ लकडाउन खालामनाय जादोंमोन। बेनि थाखायनो ओ ओ गोबां फरायसा ओ फराय स्टुडेन्टफोरखौ ओ अनलाइन क्लास लाहोनो थाखाय ओ मबाइल बायनो होदोंमोन।
औ
ओ सोरबा गोरिबफोराबो ओ गैयाबाबो बिदिनो थार थोर लानानै ओ बायनो गोनां जादोंमोन। बे एस से ओ एसे ओ ओम एसे ओ गाज्रिबो जादो आरो। ओ माने ओ दैफोरा बिराद खस्थ'जों बायदों। ओ फोरोंहोदों आरो बिदिनो गथ'फोरा अनलाइन क्लासावलाय बहा मोजां जानो बिदिनो मबेल लादों। मायावबा गोसो होथाबनानै नांथाबनानै थानो गोनां जादों बेफोरबायदिसो जायो आरो।
औ
ओ खोसे जाय सुबुंफोरा बाहायनो रोंदों। बेना बेनो मोजां जालांदों। आरो जाय गथ'फोरा बाहायनो रोङाखै बेयो मबेलजोंनो बेस्थ' जानानै थादों। बेफोरबायदि जालांदों आरो अनलाइन क्लास साव एनिफ्राय दा आरो अनलाइन क्लास होननानै बुङोब्ला गेदेर सुबुंफोरनो बिराद मोजां जायो आरो। जाय बाहायनो गोरों बिसोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो। ओ दानि जुगाव ओ ओम बायदिसिना कर्स ओ बायदिसिना साख्रि बायदिसिना नागिरनो थाखाय अनलाइनाव बांसिन ओ फरायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ दानि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेरै ओ एस एस सि ओ नेट आर, आर बि बायदिसिना ओ जिखुनु कसखौनो अनलाइनाव बांसिन फोरोंनाय नुनो मोनदों आरो।
औ
ओ अनलाइनाबो एसेबां गाज्रि नङा। जाय जाय सुबुङा ओ गोसो होनानै अनलाइनाव ओ ओस सो सिखायजानानै लानो हादों बिसोरनि थाखाय जोबोद मोजां आरो।
औ
नो गोबां ओ जायगायाव ओ ओ गेदेर गेदेर माबायाव ओ जोंनि जायगायावथ' ओ कज बायदिसिना गैया नालाय ओ एस, एस सि बायदिसिनानि माबा आरो बेल' नङा गोबां कजनि ओ जेबो सेन्टार गैया नालाय ओ बे अनलाइन क्लास जोबोद गोनांथि जाना दं आरो। दा ओ बेफोरबायदि ओ अनलाइन ओ कस लानो गोनांबाथ' आरो अफलाइन कर्स लानो गोनांबा बुहुद गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ। बिदिनो थांलाय फैलाय गारि फारा जानाय लोंनाय बुहुद खरसा जायो आरो। ओ अनलाइन क्लास ओंखारनाय फाय आरो बिराद मोजां जादो‌ आरो।
औ
बोरैबा बुंनो थाङोब्लाथाय। इदि इदिनो गोबां ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा अनलाइन क्लासजोंनो फोरोंना लानानै ओ बिदिनो बुहुद गोरोंबो जालांदों सोरबा खायसे खायसेया ओ साकसेस जालांदों साख्रि बाख ख्रि मोनलांदों बायदिसिनाफोराव पास जादों। बेफोर बायदिनो जोबोद गोरों जालांदोंबो आरो। अनलाइन क्लासनि गेजेरजोंनो ओ बिराद ओ अनलाइन क्लासआबो बिराद मोजां आरो बिराद गाज्रिबो आरो। जाय बाहायनो रोङा बिसोरनि थाखाय गाज्रि ओ जाय बाहायनो रोंदों बिस सोरनि थाखाय बिराद मजां आरो अलायन क्लास दा
औ
ओ नोंथाङा ओरैनोऔ अबलाइन क्लासनि बागै ओ माबायदि ओ एसे मुलामफा दं बेफोरनि बागै एसे अ एसे बुंदो अफलाइननि क्लासनि बागै
औ अफलाइन होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मिथिखागौ नङा होमबा जेरै कलेजफ्राव थांनानै जों जों नुयो बेजोंनो लोगोसे जोङो मा गुदि फरायसा फरायसालिनिफ्राय लानानै जेब्ला जोंनि गिदि फा फराय फालायाव जों सफैयो अब्ला माब बेेयावहाय जोहा हायार सेकेण्डारियाव होन बेवहायबो मा कलेजाव थांनानै जोङो थांनानै एबा स्कुलफ्राव थांनानै एबा फरायसालियाव थांनानै जोङो सोलोंहैनांगौ जायो आरोना मास स्टारफोरनि गियान खौ आरो बेजों लोगोसे जाखिनि लेखायाव दङ बेखौ जोङो मा माखासेखौ जों अनलाइनाव मोननायाव मा मास्टारफोरनि गेजेरजों जों बेखौहाय मा अफलाइनाव थांनानै जों सोलोंहैनो हायो आरोना आरो सोंनानै जोङो सो सोलोंहैनो हायो आरोना थिग बेबायदिनो औ बेजों लोगोसे जोङो गुबुनाव नायोब्ला आरोबाव जोङो डिग्रिफ्राव नायोब्ला जों बेयावबो जोङो मा अफलाइन क्लास लानांगौ जायो आरोना आरो बेजों लोगोसे जोंनि नांगौ एबा सोलोंनांगौ दङ जायखौ जों अनलाइनाव मोना जोङो बेखौ बाय जोङो अफलाइनाव थांनानै मास्टारफोरजों मोजां रायलायनायनि गेजेरजों मोजां सोंनाय फफिननायनि गेजेरजों जोङो मा बिनिफ्राय गोबां गियानखौ सोलोंना लानो हायो आरो ना। आरो बेजों लोगोसे जों अफलाइनाव जों गोबां रांफोर खामायनो हायो जेरै हमनानै लायोबा जोङो सासे फोरोंगिरिया जोङो टिउसन बायदिसिना लानानै बेखौहाय गावनि ओनसोलनि एबा गामिनि मानसिफोरखौ लानानै जोङो मा बेफोरबायदि फोरोंनायजों लोगोसे जोङो रां आर्जिनो हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे अफलाइन होननानै बुङोबाथ' जोङो फरायसालियाव थांनानैब्लाबो जों मास्टार मावहैनायजों लोगोसे जोङो रांफोर आरजिनो हायो आरोना। ओ बेजों लोगोसे जोङो गोबां माने सोलोंनांगौखौ जों फोरोंनानै जायफोरनो फोरोंनांगौ बे खौ फोरोंनायनि गेजेरजों जोङो मा गावनि गाय गामिनि मानसिफोर एबा ओनसोलनि मानसिफोरखौ जोङो मा गोजौ फारसे जौगाहोनो थाखाय गोबां हेफाजाब होयो आरोना जुदि अफलाइन क्लास लांनायजों लोगोसे बेफोरखौ मोनोब्ला। थिग बेफोरबायादि खालामखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंङो नायबावोबा अब्ला जेरै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जुदि नोगोर सोहोरावबो होन बेयावहाय जुदि अनलाइनफ्राव मोनजोबा बा जोङो अफलाइनाव फैनानैनो मास्टारफोर जों मोजां मास्टारफोर नागिरनानै जोङो सोलोंनो हायो आरोना। जायखौ जोङो स्कुलाव मोनजोबाखै फरायसालियाव मोनाखै जोङो होमब्ला रोंजोबैखौ जोङो बेफोरबायदि ओ सासे टिउसन मास्टार नागिरनानै जोङो बेनिफ्राय सोलोंनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां
ओं
बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो गोबां माने नांगौथिखौ जों बुथुमनानै लानो हायो। ओ बेजों लोगोसे ओ सोलोंनानै लानो हाबाय आरो बेजों लोगोसे जायनो नांगौ बे फोरों गिरिया माने सिफ ओ फोरोंजानाय ओ फरायसानिफ्राय जों बियो रांफोर मोननानै जोङो न'खर बायदिसिना खुंनायाव गावनि नांगौथिखौ बुथुमनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरोना नङा हाबा नोंथां। आरो बेजों लोगोसे ओ गोबां खामानि मावफानायखौ जों नुनो मोनो होनबानो जोंनि समाब जाबाय
औ ओं बिदिब्ला नोंथां लाखिलायथ'सै नामा नोंथां
औ दे